ओ
हेलौ
हेलौ
औ हेलौ
खोनादों न?
हेलौ नोंथां हेलौ
औ हेलौ।
खोनांदों? औ।
मा होनो बै औ औ। जोलुरनि सोमोन्दै रायलायनो हागोमोन ना जोलुर खेला। हेलौ जुलुर जोलुर फुटबल। फुटबल जोलुर खेलानि।
मानि सोमोन्दै?
जोलुर फुटबल फुटबल।
दे रायलायनो हागोन। आंसो हागोन ना हाया।
उम बुंनाय नायदो जिखुनु जे हायो। उज्ञ ओ दे अब्ला जोङो दायो जागायजेन बे जोलुरनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय न। जुलुर होननानै बुङोब्ला बे मोनसे जोंनि बर'नि राव ओ जोलुर होननानै बुङोब्ला बियो आरो बे जोलुर होननायखोनो इंलिसाव जुदि इंराजीयाव नायोब्ला बेखौ फुटबल होनना बुंनाय जायो। नाथाय जोंनि बर' रावाव बा जोलुर होननानै बुङो। जाय आइथिंजों जोङो बे बलखो जिथु बार बार सोनानै गुल बेबायदि बलखौ जों आइथें जों गेलेयो आइथेंजों जोयो बिनि उनाव आरो फारसेथिं गुल्टि पस्ट बेबायदि ओ गुल गलनि पस्ट थायो जे थु गल माने बे बल खो सोनानै जोनानै सोनांगौ आरो बेराफारसेथिंबो मोनसे मोननै थायजा। गल पसा आरो बे कल पसाव मोननै हानज जा बिबायदि गेलेयो। आ मोननै हानज जादों बेखौ बादायलायनाय हिसाबै गेलेयो आरो मोनसेया मोनसेथिं सोनांगौ मोन सेया मोनसेथिं सोनांगौ जेहे जोलुरनि खेलाया आरो बे आइथिं ज जों जोनानै बादायस्लायनाय बे जेखो इंलिसाव फुटबल होननानै बुङो बेखोनो बर'ब्ला जोलुर खेला होननानै बुंनाय जायो। जों मिथिबाय खेलाया मा बुस्थ? थु जोलुरा मा बुस्थु न आरो जोलुरखौ गेलेनो थाखाय बेबायदि मोनसे फिल्डनि गोनां थि जायो मोनसे गुवार बेबायदि समान बेबायदि हाग्राजों बोरिया समान बेबायदि फिल्ड जेरावबो दग्रा दं। दै बिबादि हाया गाज्रि बेबायदि जानो नाङा मोनसे समान बेबायदि ओ फिल्डआव बेखो गेलेनाय जायो। आरो बेबायदि जोलुर बादायलायनायज जों लोगोसे जोंनि देहायाव मा मा बेनिफिटस एबा मा मा मुलाम्फा जायो जोंखौबो एसे रायलायनोसै। जोलुर जुदि सान फ्रोमबो जों गेलेबाय थायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय गोबां मोजां जायो जोंनि देहानि थाखाय जोंनि दे हाया थाजिम जायो। जोंनि गासै बेदि उम जों बे देहायाव जों जेरै जोंनियाव गोबां बेबायदि मेजेमफोरस थायो मेजेमफोर थानानै जोङो बेबायदि लदा बेबायदि फुंनानै जों थायो जेब्ला जोङो बे फुटबल एबा जोलुरखौ जों गेलेयो अब्ला जोलुरखौ गेलेनायनि समाव जोंनि देहा फोरा गरम जानानै बेबायदिनो गोबां गोलोमदैफोरा जोंहा गयो आरो गनानै जोङो जोंनि देहाखौ जोङो मोजां, मोजां राखिनायाव जों जोलुर खेलाखौबो जोङो गेलेनो नांगौ। ओ गोबां गोदो समावथ' जोंबो बेबाय दि जोलुरखौ गोबां गेलेनाय जायोमोन जायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोरा बेबायदि मोजां थायोमोन जोंनि सास्थ'फ्रा मोजां थायोमोन। जों खारनाय बिथिङावनो हग बेबायदिहे सेख' लायनायनि बिथिङावनो हग गोबां बेबायदि गोख्रोंथिमोन आ जोङो दिनैनि थारिगाव गथफोरा बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौबो जों नुनो मोनाखै गामि ओनसोलफोराव गासै बो बेबायदि मबाइलाव बेस थ' जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय बेफोरो मोनसे सिन जे फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनि गथ'फोरा बारा एसेबां बोलो गोरा जानाय नङा बेफोरबायदिनो मोनस सिनखौ जों नुनो मोनदों बेनिखाय जोङो जोंनि गथ'फोरा दानि दिनावब्लाबो बे जोलुरखौ जों गेलेनांगौ होननानै आं सानो मानोना जोलुर गेलेनाया दिनै खेलाल' नङा नाथाय खेलाजों लोगोसे जोंनि देहाखौ बबेबायदि थाजिम राखियो। खेला ओ खेला खेलानिख्रुइ बांसिन जोंनि देहाया मोजांसिन जायो। आरो दिनैयै जोङो दिनै गुबुन गुबुन हादोरावबो जों नुनो मोनो जोलुरा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गेम खेला बिराद गिदिर मोनसे खेला आरो मोनसे बिराद मुंदांखा मोनसे बियो जोलुरा जेरै दायो जोंहा वर्ल्ड काप सोलिबाय थादों बे वाल कप सोलिनायावबो जोङो जोलुर बादायलायनायखौ जोङो नुबाय थादों। जेरावनोखि गासै बुहुमनि हादोमाफोरा बे जोलुर बादायलायनाय बाहागो। लानायखौ जों नुनो मोनदों ओ जोलुरा मोनसे उम बिराद माने मोजां आरो बिराद बिबायदिनो जमा जमा मानसिफोरा नायो आरो जोलुर गेलेनायजों जोंहा मा जोंहा खौसेथियाबो बारियोनो गामिनि गासै जलफोर ज ज जानानै रायज्लायलायनाय दुखु सुखुनि बाथ्रा आरो गासै बे गामिनि खौसेथियाबो जायो आरो बे जोलुरा जोंनि थाखाय बिराद मोजां नाथाय नोंथाङाबो जुदि बे जोलुरनि सोमोन्दै जुदि बुंनो गोसोब्ला नोंथाङा जि मिथियो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो। बेबायदिनो नों थांनिफ्राय आङो मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय खोनायैखौ खोनानो मोनबाय नोंगौ बे दुलुर होनोब्ला फुटबल होनोबा मिथिनो मोनो। मोनसे बियो टिम खेला बेबायदिनो मोननै टिम जानांगौ बेबायदिनो। बेलेग बेलेग। टिम बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो गामिफोराव। थिम होयो बेबायदिनो जोङो बेयाव फागो लाहैनानै। गेलेयो बेबायदिनो जों बेखौ मोनसे फिल्डाव। बेहाय गेलेनाय जायो। बेयाव बेहाय मोननै टिम थानानै जोङो गेलेनाय जायो आरो बेयावनो जोङो बादायलायनाय लायो। बेबायदिनो जोङो। बादायलायनानै जाय टिमा देरहायो बेबायदिनो देरहानानै जोङो। मोनसे रंजानाय जायो आ योम मुंदांखा जा यो। आरो बेबाय दिनो जोङो बे खेलाखौ गेलेयोबा जोङो देहानि फारसेबो बेबायदिनो।
उम।
जे मोजां
उम।
बायदिनो खारनानै जोङो जेनेबा एक्सारसाइज बादि जायो। नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो नंगौ। जोङो बे खौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गेलेहैनांगौ बेबायदिनो। मुंदांखा जानो हायो।
उम।
बेबायदिनो। नोंथाङाबो बुंबावनो हागोन आं बारा मोजां मिथिलायलाङा।
औ जागोन दे। जोलुरखौ दिनै जों सेंग्राफोराल' गेलेया नाथाय जोलुरखौ जोंहा सिख्लाफोराबो गेलेयो आजिखालाव बे सिख्लाफोरनि जोलुर बादायलायनायाबो खेलायाबो जोब बोद मोजां आरो दिनै सेंग्राफोराबो गेलेयो नाथाय गोदो बेबायदि सिख्लाफोरनि जोलुर बादायलायनाय गैयामोन नाथाय माखासे बेबायदि बोसोरफोर जाबाय जेराव जोङो सिख्लाफोरखौबो जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेयो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दिनै ओ सिख्लाफोराबो बेबायदि गावनि देहाखौ मोजां बानायनायाव एबा गावनि मुं खो दानायाव बाहाग लानो हादों आरो जोङो गामि ओनसो लाव बे जोलुरखौ जों जुदि एकदम मोजाङै गोसो होनानै जों जुदि गेलेयोब्ला बे जोलुर गेलेनायजोंबो जोङो गोबां बेबायदिनो मुंदांखा जानो हायो। जों भारतआव मुंदांखा जानो हायो बिनिफ्राय जोङो गुबुन हादोरावबो जों बुहुम नाङैनो जोङो बेबायदि मुंदांखा जानो हायो। नाथाय जोङो जोङो बेसेबां मा प्रेक तिस खामो बेसेबां मास जोङो जोलुरखो गोस होना गेलेयो बाथ्राया नै बेयाव थायो नाथायब्ला जों जुदि गोसो होयोब्ला मोनसे प्लेटफर्म मोनसे लामाखो बे जोलुराबो होनो हायो। ओ बेबायदि नोंनि मुंखो गोजौआव लांनायाव बे जोलुराबो बाहागो होनो हायो। नैफोरबायदि आरो जोङो गोबां जोलुरखो नायनो मोजां मोनो आरो जोलुरनि थाखायनो जोङो बेबायदिनो गोबां ओब खानाफोर बे जायो जोङो मोनसे रंजानायजों लोगोसे आरो जोङो गामि हान्जा बेबायदि। जेरावबा बबेखाबा बेबायदिनो खेलाफोर होयोब्ला जोलुरनि बादायलायनायजों गामि हान्जा हान्जा थाङो आरो थांङो थांनानै जों जायखौ सापर्ट जोंनि सापर्टखौ जोङो दि थियो आरो गुबुन मोनसे हानजा थायो बिसोरो गावगैसोरनि हानजाखौ सापर्ट होयो बेफोरबायदि थायो आरो बेब जोलुरा जोलुर इद गेलेनायाव गोबां ओ मोन से ए ओ गोजोनथाव जायो। बिदि रंजानाय जायो सो खावनाय जायो गल हाबनोसैबा बेबायदि आरो ओ जोलुरखौ गेलेग्रा फोरास मानसिफोरनि सुबुङा जाबाय बेबायदिनो एगार'जन जिसे से सा जिसे सा थायो बेबायदि सासे बेदि उम गल गिपार थायोब आरो फारसेथिंबो थायो आरो बे जि जि जोना बेबायदि खेलाखो गेलेयो। आरो टटेल बे बाहागो मोननैखो जुदि नायोब्ला बे जोलुर गेलेनाय सुबुंनि अनजिमाया जाबाय आ नैजि दिनैसा ओ नैजिनै बिथिं जिसेसा बिथिं जिसे सा नैजिनै सा आरो बै बे खेलाखो बे नैजि नै सायानो गेलेनाय जायो आरो बेयाव गोबां बेबायदि बिदिनो ओ रानना थानाय जायो। बे सि गाङाव खारनाय मोनसे हानजाद थायो। आरो बेबायदि दिफेन्स होननानै बुङो बेबायदि दिफेन्स थायो आरो बिदिनो स्ट्राइगार थायो बेबायदि खेलायाव रा गाव गावनि जायगाखौ रानै रान बेबायदिहाय टिमखौ बानायनानै गेलेयो आरो बिदिनो ओ गेलेनाय जायो जोलुरखौहाय आरो जों दिनै बे समाव मिथिबाय बा जोलुरनि बागै जों मिथिबाय माबोरैहाय मोजां गाज्रि बेफोरखौ जों मिथिबाय। मालाबा समाव जुङो जोलुर गेलेनाय समाव जों बेबायदि दुखु मोननायखौबो जोङो नुनो मोनदों। ओ बेनिखायनो जोङो जोलुरखौ गेलेब्ला माखासे खोब नांलाय खोमलायहै जोङो गेलेनो नाङा ओजों दों मोन फ्रेन्डलि लोगो बायदि खेलाखौ खेला बायदि गेलेयो। मोजां जायो आरो जों दिनै बे समाव मिथिबाय जोलुरनि बागै ज सोमोन्दै अब्ला जोङो बे समाव जोंनि कलखौ दोन्थ'नो थाखाय सानबाय ना मा होनो? अ
हामबायसै नोंथांनिफाय आङो बेबायदिनो गुवारै मोजाङै बेबायदि फुटबलनि सोमोन्दै मिथिबाय। औ गोजोनथोंसै। औ से गोजोनथों।